औ
औ
खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा जोंनि बे बर'फोरनि रायजो जानायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ दे बिदिब्ला एसे फोरमायना हो
बर'फोरनि रायजो जाबोनाय होनब्लाथाय जोङो गोदोनि बर'फोरनि रायजो जानाय आरो आथिखालनि बर' सुबुंफोरनि रायजो जानायनि गेजेराव गोबां फाराग नुनो मोनो गोदो गोदाय माने बर'फोरा बेबादिनो ओ मावनानै रायजो जायोमोन बर'फोरनि बांसिन सुबुङानो आबाद मावनानैनो रायजो खुङोमोन आरो बेबायदिनो बर'फोरा माने मैगं थाइगंखौबो न'फोरावनो गायनानै आरो बेबायदिनो गोदो जेनेबा ना बर' आइजोफोरा नाहा मैहायाव थां फैयो न खिंख्रि गांजेमा एंखावरि बाय बि हमनानै आरो हौवा हौवा माहा हौवा सुबुं फोराबो बेबायदिनो हाग्रा बारियाव थांनानै बिसोरबो जिब जुनार मैहुर खालामनानै जाबै लाबोनानै नै रायजो जाबोयोमोन गानै जानायखौ जोंङो नुनो थांङामोन बेबायदिनो बेबायदिनो बायदि बायदि मै जिब जुनारनि मै हुर खालामनानै आरो नाहा मैहायाव थांनानै बर' आइजोफोरा माने जिउखौ खुंबोनायखौ जोंङो खोनानो मोनदों। आरो बेबादिनो बर' आइजोफोरा गावसोरनि गाननाय जोमनाय सि फोरखौबो गावसोरनो दानानै गानोमोन दखनाफोरखौबो जेनेबा गावसिनि गाननाय जोमनाय सि नांगौ जायो बेफोरखौ दानानै गानोमोन आरो बै सि दानो थाखाय नांगौ जानाय जाहा बे खुन्दुं बेखौबो बिसोरो नाथाय एमफौ फिसिनानै बे लाथा एम्फौ फिसिनायनि लाथा एमफौ निफ्राय फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननानै बिसोरो औ बेबायदि सि दानानै दानोमोन होननानै जोंङो खोनानो मोनो बेबायदिनो गोदो बेबायदिनो रायजो जाबोयोमोन बर'फोरा आरो आथिखालनियाव मा होनो बेबादिनो बर'फोरा बांसिनानो जेनेबा बेबादि नाहा मैहायाव बारा थांबांलिया दानि आथिखालनि लाइमोनफोराथ' गोबांङानो ना गुरनो रोंलिया बेबादिनो आरो सि दानोबो रोंलिया आरो हौवा माहारिफोराबो बेबायदि मैहुर खालामनो थांलिया बेबादिनो ओ आरो गावसोरनि गाननाय जोमनाय सिफोरखौबो बांसिनानो गाननानै बांसिनानो बायनानै गाननायखौसो जोंङो आथिखालनि जुगाव नुबोदों। बेबादिनो आथिखालाव जोंङो न'खर सुंथानोबा से जेनेबा बेबायदिनो आबाद मावनायजों लोगोसे आरो आथिखालनि बर' सुबुंफोरखौ माने बांसिन लेखा फरायायावबो जौगानायखौ जों नुसिनबाय गोदो गोदाय माने जोंनि बर' सुबुंफोरा माने बारा सोलोंथाइनि बिथिंङाव बारा गोसो होयामोन बेबायदिनो मावना दांनाल' जानांगौ होननानै जायोमोन बेबायदिनो फरायसालियाव थांनो होनो नागिरामोन गथ' गथायाइफोरखौ बेबादिनो गोदो गोदाय एसे माने सोलोंथाइनि बिथिंङाव गोग्लैसारनानै थानायमोन जोंनि बर' हारिया नाथाय दा बेबायदि सोलोंथनि सोलोंथाइनि बिथिंङाव नायनो थांङोब्ला जोंनि बर' हारिखौ जौगानायखौ जोंङो नुनो मोनसै दा नोंथांङाबो एसे फोरमायना होदो बर'फोरनि रायजो जानायनि सोमोन्दै
औ औ नोंथां थारैनो नोंथांनि बुंनाय बेबायदिनो गोदोनि दिनाव जोंनि बर' हारिया जे नाहा मैहा मैहुर थांनाय बेफोरजों आरो आबादनि बिथिङावबो मोसौजों नांगोलजों हालेवनानै माइ आबाद मावनाय फोरखौ नुनो थाङोमोन ना नोंथां नाथाय दानि आथिखालनि जुगावहाय दा गोबाङानो सोलायबोनो हमबाय गोरोंनिफ्राय गोरोंसिन जाबोनो हमबाय नोंथां दा दानि जुगावहाय जोंनि आबादनि बिथिङावब्लाबो जोङो बांसिनानो जोङो मोसौजों नांगोलजों हालेवनानै आबाद मावनायखौ खम नुनो थांसै आ दानि आथिखालनि गोदान जुगावहाय जोंनि ओनसोलावहाय जेनेबा ट्रेक्टर पावार ट्रेलार बेफोरबायदि माइ मारा होनो थाखाय मारा होग्रा ट्रेक्टरनि मेसिन बेफोरबायदि खौ नुनो गोबांसिन नुनो मोनबाय दा नोखि जोङो गोदोनिफ्राय दानि सोलायनाय बिथिङाव नुनो थाङोब्ला जोङो आबादफोरखौ जोङो खम समनि गेजेराव मेसिननि दारै जोङो दिरुननो हायो आरो मानसियानो गोदोनि दिनाव मानसि -यानो आखाइजों मावथारोमोन नाथाय दा सोलायनानै जोङो जेनेबा खस्थ'फोराबो खम जालांबाय खम थिखांनांबाय दा खम समनि गेजेरावनो जोङो आबाद फोरखौ दिरुननो हानाय जाबाय आरो नोंथां दा गोजोन्नाय मोन्दों गोदोनि ओमफ्राय दासिमाव सोलायनाय मोननानै जे जौगानो हादों बेखौ गोजोन्नाय मोन्दों आरो लोगोसे नोंथांनि बुंनाय बायदि जे गोदोनि दिनावहाय एम्फौ फिथोबनिफ्राय दिरुननानै जे आइजो माहारि फोर जे फिथोब